हेलौ, औ खोनादोंना
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ, दा बे समाव ओ नोंथांजोंहाय ओ जोंनि गामि ओनसोलावहाय दाउ, अमा फिसिनायखौ लानानै दसे सम सावरायनो नोंथाङा सम मोनगोन ना?
औ, दङ सम दङ नोंथां बिराद मोजांनि बाथ्रा नोंथां।
औ नोंथां। दा माने जोंनि गामि ओनसोलावहाय दाउ, अमा फिसिनानै जोङो माबोरै? गावनि जिउखौहाय खुंलांदों बिनि सोमोन्दै एसे सावरायगोन आरो नोंथांजों। दा होमबा आङो एसे जागायग्रोनोसै ओमफ्राय जागायनानै आङो नोंथांनाव औ नोंथांनावबो मोननैसो एसे सोंहरगोन आरो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन आं। औ, दा आं जागायनोसै नोंथां। थारमाने जों ओ दाउ, अमा फिसिनाय होनोब्ला जोंनाव गोदोनिफ्रायनो जोंहा गावनि थांना थानायजों लोगोसे बर' हारियाव जोंहा दाउ, अमा फिसिनाय दं। दा बे न'आव फिनाय दाउ अमा फिनायजों लोगो बे बयहा बयनिबो न'खराव थायो। लोगोसे बेजोंनो जोंनाव मा आं दा सावरायनो सानदों ओ दाउ फार्म आरो इदिनो एसे गिदिर आरो एसे अमानियाबो आरो बेबो एसे गिदिरानो आरो बारा गिदिरद्राय नङाब्लाबो एसे फिसा एसे थेलेब लेब। दा बे बेफोरबायदि अमा फिनायखौहाय नुदों। ओ दाउ फिसिनायफोरखौबो नुदों। दा बैफोरावहाय जोंहा एसे ओ रांखावरि बेलायावहाय रां खामायनाय बेलायाव एसे ओ माबाखौ नुहुरो माने गावखौ फसंथानानै लाखिनो हानायख खौ नुहरदों लोगोसे आरो ओ बे दाउ अमाफोरनि थाखाय आरो गावखौ जौगाखांनायाव इसे ओ माने माबायाव फैदों आरो मोजाङाव फैदों जोंनियाव बिदि दाउ अमा फिसिनानै दा बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेखौ फिसिनायाव ओ बे जायगाफोरावहाय जोङा बे जायगाफोरखौ जोङो जुदि फोसाबनाय जायाब्ला बा मोजाङै लाखियाब्ला बैफोर गेसफोरा फैनानै माने आबहावाखौ एसे गुबुंले खालामो नोंथां। दा बे दाउ अमा फिसिनायाव हाय बेफोरखौ एसे मोजाङै ओ नायनानै माने बेजोंनो लोगोसे बेहाय एसे गेसफोर दानगारनायनि बाय ओ गोबां रोखोमनि जों नाव थायो मुलिफोर बेफोरखौ एसे सारना होनांगौ जायो आरो। दा आंङो बेखिनिखौ बुंबाय ओमफाय नोंथांनि ओनसोलावहाय ओ बे दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसे गावखौ जिउ राहा खुंनायाव थांना थानायाव ओ माबायदि बिहोमा होदों नोंथांनि ओनसोलाव बेखौ इसे फोरमायहरनो हागोनना नोंथाङा?
औ नोंथांनि सोंनायाव आंङो जोबोद मोजां मोनदों। दा आंङो खिथानोसै जोङो मिथिखायो नोंथां ओ जोङो
गामियारि ओनसोलाव बांसिन दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंनायखौ जोङो नुबोगासिनो आरो गामियारि ओनसोलाव दाउ अमा फिसिनायाबो गोबांसिन जायो नोंथां। बांसिन बुंनो थाङोब्ला गामियारिनि सुबुंफोरा बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै न'खर संसार खुङो जिउ खुङो। गथ' गथाय फोरोङो। गावनि आदार जामुं नांगौ खिनिखौ जोङो बेफोरखौ फिसिनानैनो मा जोङो जखायनानै लानानै जोङो जिउआवहाय संसारखौ खुंनानै जानाय जायो बांसिन जोंनि बर'फोरा अमाखौ फिसिनाय जायो। थांसै गोबां नाव अमा फारामफोर दङ आरो गैथाराबाबो जोङो बर' सुबुंफोरनावहाय मासे मानैखौ जोङो नुनाय जायो बर' सुबुं फोरनावहाय अमाखौ दा अमाया अमाया अमायाबो अनेक रोखोमनि जात दङ जेरेखम हिम सियार जात दङ अमा थावख्रिनि जात दङ अमा देसि अमा गावराव अमा ख्रस गोबां रोखोमनि अमा जात दङ अमा गुफुर। अमा गोसोम बायदि बायदि रोखोमनि दङ अमानि जादा नोंथां। दा बेफोरनि मादावहाय बयनिफ्रायबो गोथावसिन अमा होननानै मिथियोब्ला नोंथाङाबाबो मिथिखागौ बर' मानसि जानानै जों बर'फोरा जायखौ होनो जोङो अमा देसि बा अमा थावख्रि बेखौ जोङो बेदर जावहाय गोथावसिन मोनो नोंथां। थिग बिदिनो ओ अमाफोरखौ जोङो मा फाराम फोराव गोबां बुरजा लाखिबा बेवहाय नोंथाङा एसे नो एसे सिगां बुंलांखाबाय माखासे मुलिफोर बाहायनां गौ जायो, नङाबा ओ बिदिनो अमा फाराम बा अमा जमा बुरजा फिनाया थैनोबो हागौ बा बेराम जानो हागौ बिनि थाखाय जोङो मा बेनिफा जा बेराम आजारनिफ्राय जानगाराव दोननो थाखाय जोङो जायगाखौ मा साखोन सिखोन लाखिना नांगोन बेव बेफोराव जों माखासे बेक्टेरिया फोर बिदिनो फैनो हायिनि थाखाय जोङो बेयावहाय माखासे मुलिफोर सारना होनांगोन। ओ दमाखौ जोङो साफा सिखोन खिपफोरखौ सुनांगोन। अब्लासो मा आदारफोरखौ नांगौखिनि जोङो होनो हानांगोन अब्लासो मा अमा- अमायाबो थांनानै थागोन आरो जोंनि जिउ खुंनाय बारै जोंनि संसार जानायावहाय बो माखासे बिजनेस होनो जायखौ जोङो बेफोरखौ मुलाम्फा गोनां जागोन। जों फाननो मोनोबासो जों मुलाम्फा जायोना नोंथां। नङाबा जोङो जुनादखौ फिसिनानै जोङो ओ फालांगि खालामनो होननानै जोङो अमाखौ फिबाय अब्ला जों बेखौ जोथोन लायाबा आदा दार होआब्ला जोंनि बिखो बिसनो थैलांगोन। बेराम जानानै अब्ला जोङो माखौ फाननानै मोनगोन बेखौ जों साननो रोंनांगोन आरोखि नोंथां बे मोनसे गेदेर थार साननांगौ जोंनि ओ अमा फेर फिसियोबा आरो दंबावो जोंहा नोंथां दाउ दाउनि बागै आं बुंनोसै दाउखौ होनबाबो मिथिखायो दाउ अम मा जों बांसिन गामियारि मानसिफोरा फिनानै जोङो जिउ खुंनायावहाय हेफाजाब लायो, दाउखौबो थिग बेबायदिनो गोरलैयावहाय जुदि ओ हगारोब्ला मा बे गोजांनानै थैयो, ओंखायनो मा जोङो दाउ बिमाखौ जोङो गनाय लोगो लोगो दावखौहाय जों फेदेरनो ब्ला दाबसे जायगायावहाय बि आखौ खानानै दोननांगौ जोङो जि दिन बा से दिन सिम जों खानानै दोनोब्ला मा फिसाफोरा मा बायरायाव ओंखारा अब्ला जों गोजाङा आदारफोर एंखुरफोरखौ होयो जों दावनो अब्ला जों देरोबा हगारदो अब्लास जोङो ओ दाउफोरखौ मा गोरा जागोन बा गांसुजासिम जोङो खाना दोनन बिमाखौ। बेबायदि आरोखि नोंथां। आरो दंबावो मा दानि जुगावथ' गोदोनि बायदिनिफ्राय एसेबाबो ओ दाउ अमा फिसिनायावहाय माबा जाबाय आपग्रेडफोर जाबाय दा बेफोर फोरावहाय मा फारामफोर खुलियो ज'मा जमा गेदेरथार न' बानायोब्ला बेवहाय मा दाउफोरखौ सोरबा सोरबा सेेरोजा नैरोजा सोरबा बाजौ सोरबा थामजौ गोबां रोखोमनि फियो बा लाखियो बेवहाय मा ओ बिसोरो बांसिन दाउ बिमाखौ बिसोरो माबाजों बफायनाय जाया दाउ बिमाजों बफायहैनाय जाया बांसिन बिसोरो जायखौ होनो जोङो मेसिन बा दाउदै गफायग्रा मेसिन बेखौ जों इंलिसाव होनो इनकुबउटर इनकुबउटर मेसिनाव बिसोरो ओ दानि मानसिफोरा मा फिसाफोरखौ दिहुननानै खेबसेनो गोबां गोबां सेरेज जा नै रोजा दिहुनबाय बिनिफ्राय मा फानबाय बा सोरबा सोरबा फिसिबाय बेफोराव मा जोङो बांसिन
बिदौनि थाखाय जोङो गोनांथि जायो, अब्ला जों फिसाफोरनो दों दाउ फिसा फिसाफोरनो जों बिदुंहोनो थाखाय जोङो बांसिन मा बेखौ कारेन्ट जायखौनो जोङो हानड्रेट वारलिं बाल्ब बे कारेन्ट गोजा बर'मा बेखौ मा बिदुं मोननो थाखाय जोङो बेखौ ज' रुदिं खालामनानै ज' मा दोननानै ना बेनि गेजेराव कारेन्ट होनानै बिसोरनि दाउफोरनि गोजांनायखौहाय कन्ट्रल खालामनो थाखाय जों बिदुं होनानै ओ बे लाइट गोजाखौ सावनाय जायो नोंथां। बेखौ जोङो खमैबो जिबानिफ्राय लानानै थामजि बा मास मोनसे बिसिम ब्रुदिंआव दोन्नाय जायो अब्ला गां सुयो अब्लासो जों बेखौ बेखौ हगारो आरो जाहोनाय आदारा जादों मा बेवहाय गोरलैयावहाय थ्रिस थाथार होननाय दङ बेखौ जाहोबा माने दावउफोरा थाब थाब देरो। हांसोफोरा थाब थाब देरो आरो मा एसे जिदिन जिबा दिन बारोबा बेखौ सिदार होनाय आदार जाहोयो बेखौ जायोबा बां बांसिन देरो। अब्ला नोंङो जेब्ला थामजि दिन बारो अब्ला मा एसे दादेरबाय एसे गोरा जाबाय अबा जोङो मा जेनेरेल बा जों जायखौ ओंखाम माइरं होयो। माइ होयो बिदि आदारखौ होजाबाय आरोखि नोंथां थिग बेबायदिनो नों थां दाउ अमा फिसिनायावहाय गोबांफोर नेमखान्थिफोर दंङो नेमखान्थिथ' होनजाला माने जोंनि जोथोननि सायावनो जोथोन लानायफोरनि थाखाय जोंङो नेमखान्थिजों मानसियानो बानायना लादों। बेफोरखौ जोंङो मिथिना लाग्रोनांगोन अब्लासो मा जों दाउ अमा फि जोङो गावखौनो सासे गेदेद जाफुंसार मानसि महरै जोंङो सिनायथि मोनगोन बा जोंङो गावनि आथिंङाव थानानै जों गसंनो हागोन आरो गुबुन माखासे रोङै बा सोलोंनो गोसो जानाय माखासे सुबुंफोरखौबो जोंङो फोरोंलां नोहागोन माने जों बिदि फिसिनानै जों मोजां आथिङाव गसंथानो हायोबासो बिसोरबो जोंखौहाय मा मेगन नांनानै जों बे बायदि सोलोंनो गोसो जागोन ना नोंथां। दा बेफोरनो आरो नोंथां अब्ला नोंथां आं एसेब्लाबो खिन्थाबाय नोंथां नोंथांङा मा मा नोंथांङा दाउ अमाखौ फिफेरदोंना फिफेराखै बेनि सोमोन्दै एसे खिनथादो नोंथां।
दा दाउ अमा आंङो फिनाया फियाखै नोंथां दा ओमफ्राय बेफोरबायदि बिदिनो न'आव फिसिनाय नुयो ओमफ्राय न'आव फिसिनायफोराथ' बिदिनो जोंहा मासेफोर थायो। अमाफोरा आरो दाउफोरा बिदिनो बिमा माथाम बा मानै बिनि गोबांसिन नुवाखैबा माब्रै आरो बबेबा बबेबा मासाव आरो बेमारफोरबो फैनानै थैनाय जायो नालाय।
औ औ नोंथां नंगौ
नोंथांनिफ्राय जे दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै नों थांङा जे रेबें रेबें खोन्थालांबाय बे गासिबो ओ गनायथाव आरो माव थारोब्ला बेफोरबायदि जोङो बाहायनांगौ जे नोंथांनि बुंनायफोराव सैथो रोजा रोजा साबाय खर ओ गोजोननायजों लोगोसे बेखौ जासिहरदों नोंथांनिसिम।
औ औ नंगौ नोंथां
दा आरो आं जोंनि नुनायाव दाउ अमा फिनायनि गेजेराव दिनै नोंथांजों जोबोद मोजां सावरायनाय मोनसे जाबाय। दा नोंथां आंङो दा बे समावहाय फनखौ ओ दोनथ'नो सानबायमोन।
औ नंगौ नथां मानो होननानै बुंङोब्ला जोंना समनिबो आंखाल नोंथां समा जाना फैबाय रायनायथ' रायलाय बाबो जोबखाया जोंना।
औ औ
अब्ला नोंथां उननि माबायावहाय लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय मिजिंथिबाय नोंथां दे होमबा नोंथां औ